हेल' नोंथां अ 'खोनादों खुलुमबाय अ 'खुलुमबाय नोंथां ओ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बाहर हरग्रोबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो फिन गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय दा नों नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनोसो फन खालामदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन बुंनाय
नोंथाङा आबाद मावनायनि मा मा आबाद मावनायनि रोंगौथि दङ आंनि बिनि मोनसेसो फोरोंना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन आङोथ' बोथोरजों सोमोन्दो थानाय एबा बोथोरजों लोब्बा थानाय बोथोर लाना बोथोर आबादखौ मावनाय जायो नोंथां जेरै दैज्लां बोथोरनि आफबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद दैज्लां बोथोराव ओरै गुबैयै माइखौनो बांसिन गायनाय जायो ओमफ्राय आरो आं दा नोंथांनो सानदों मेसें बोथोराव मावनाय आबाद दैज्लां बोथोरावथ' नै थांनोसैयानो माइखौ आबाद माव माइ आबादखौ गायखांनायानो जाबाय नोंथां ओ ओमफ्राय बे माइखौ हाखांनानै आङो मेसें बोथोराव आबाद मावो नोंथां। बे आबादनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो गिबियावनो मेसें बोथोर ओ जेब्ला - माइखौ जोङो ओ आसिन आसिन मास आसिन दान जोबथायाव हायो अब्ला आं माइखौ हाखांनानै बेनि माइखौ लाजोबना फैखांनायनि उनाव आङो बेखौ लोगो लोगो बे ओ आबाद थिलिखौ हालेवनाय जायो आरो नोंथां। हालेवनानै बेयाव आं गोबां आबाद मावनो थाखाय प्लेनिं खालामना लाखायो आगोलावनो माइ हानायनि सिगाङावनो ओ बे आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो आङो बांसिन ओ कफि आबाद आरो आलु आबादखौ मावनाय जायो नोंथां बे मोननै आबादखौ आङो बांसिन गोसो होयो आरो बेजों लोगोसे आंहा मा मावबावो नोंथां बेसर आबादबो मावदेरनाय जायो आरो। बे मोनथामखौ आङो बांसिन आबादखौ मावो आरो नोंथां मानो होनोबा बे मोनथाम आबाद खौ मावोब्ला ओ जोबोद गोरलै आरो नोंथां गिबियावनो आङो काति ओ काति मासनि नि गिबि हाप्थायावनो मा होनो बे कबि आबादखौ गायनाय जायो नोंथाङा कबि आबाद मावनो थाखाय आङो ओ आसिनाव आसिन दाननि गिबि ओ गिबि समावनो बे कबि गायनो थाखाय कबि फुलिखौ आङो गावनो बानायनाय जायो आरो माने जावैनाय जायो नोंथां। बेखौ जावबायनो थाखाय बारा गोब्राब नङा नोंथां। ओ दखर-दख्लासे हा नांगोन आरो जाय हायाव अखा हाबाबो मा होनो दै थाया। एसे गोजौ नांगोन बेवहाय ओ हालेवबाय हालेवनानै
मा होनो गोबोरखि हाखार होनांगौ बेनिफ्राय सरखारि हाखार डि पि आरो मा होनो बेखौ फथास आरो सुपारखौ नांगौ आरो नोंथां मानो होनोबा सुपार होयोब्लासो हाया हायाव थानाय बिजार माखासे जेब्ला दानो आरो नोंथां बेनिखायनो बेफोरखौ होनानै हालेवनानै जेब्ला ओ कबि फुलिखौ फोनाय जायो आरो नोंथां बान्दा कबि फुलिखौ ओमफ्राय गोजौआव बे अखा हायोब्ला जाहाथे मा होनो बे गाज्रि जाया बेनि थाखाय आङो गोजौआव फाल्स थिकनि न'आव बानायनाय जायो आरो नोंथां माने औवाखौ खानानै प्लास्टिकआ गोजौआव फिननानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो हामनानै मास मोनसे जाबा जानायनि सिगाङावनो आङो ओ मा होनो खबि गायनो थाखाय हाखौ थियारि खालामो माबाय थियारि खालामोबा बेखौ हालेवो हालेवनानै खेबबा ओ सयबार हालेवनानै बेहाय गोबोरखि होयो नोंथाङा गोबोरखि आरो बेजों लोगोसे गोबां सरकारि जेरै मा होनो सुपारफोरखौ बिगायाव पस्थासे नै जायो नोंथां बेनिफ्राय बस्थासे माने पन्सास केजि जायो आरो नोंथां बिगासेयाव। बेनिफ्राय दिपिखौबो बस रासेेन जायो नोंथां ओ आखाइ आरो पटासखौबो दस केजि केे होनाय जायो आरो बिगासेयाव बिदिनो होनानै ओ हालेवनाय जायो नोंथां हालेवखांनानै बे खबिखौ ओ गुवारा जाबाय देर फुट आरो दिसटेन्सा जाबाय एक फुट आरो एक फु बा फन्द्र इन्सि गोजानाव ओरै गायनाय जायो आरो नोंथां कबिखौ। बेबायदिनो गायनानै गायखांनानै जेब्ला कबिया फन्द्र' दिन जायो होनबा बेयो मोजां मोनसे सेहेरायाव फैयो अब्ला बेयाव बेयाव खेबसे खेबसे हाखौ नायनांगौ हाया रानस्राव जादोंबा बेयाव दै होनांगोन। दा बेबायदिनो कबिखौ मा होनो ब्रैजिबा दिनाव कबिया थबैयो आरो नोंथां। थबैयो माने जाहोयो आरो नोंथां। ब्रैजिबा दिनाव अब्ला जोङो फानजानाय महराव फैयो आरो नोंथां। बे हामजानायाव आं बांसिन मा होनो एम्फ'नि मुलि होनो जाया आरो नोंथां एम्फौ जायोब्लाबो आं बेहाय गावनो बानायनाय मुलै गामियारि मुलैखौ होनाय जायो मानो होनबा बे कबियाव मा होनो मैगं बिलाइ गोथां जानाय जायो नालाय हाबना थायो बिनि थाखायनो सोरखारि मुलिखौ होनाय जाया आरो एम्फौ फोथैग्राखौ बेयाव आङो गावनो बानायनाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिखौ होनाय जायो बेनो जाहैबाय दिंखिया बिलाइखौ देनानै द्राम दुइस' लिटार दैयाव दोननाय जायो इयाव गोबोरखि गोथांखौ दोननाय होनाय जायो नोंथां। मोसौ खिजिरनायखौ बेहाय हैनाय जायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय बेबायदिनो निम बिफां नांगौ निम बिफांनि बिलाइखौ देनानै होनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ सर पन्द्र' दिनसो उनाव माने आं दुइ मास सिगाङावनो बानना दोनखानाय जायो आरो बेखौ ओमफ्राय बेखौनो आङो मा होनो हजों सरनानै बेनि रोसिखौनो बे दंफांनि कबि बिफाङाव सारनानै होनाय जायो आरो जाहाथे मा एम्फौ जेरै स स्रमा, गुमा, गुसेंग्रा बेफोर जायै बायदि आरो नोंथां। बेबायदिनो आङो कबि आबादखौ मावो आरो बेयो नोंथां। बेबायदिनो कबि आबाद जोङो बोसोराव गोबां रां थाखा रां खामायनो हायो नोंथां जेरै फांसे ससेयावनो जों कबि दरसेयावनो बै समाव सेरसे जायोबा जोङो ब्रैजि गाहाम मोनो नोंथां। फांसन अब्ला बिगासे हा मावोब्ला मा होनो जि रोजा खबि फुलि जायो आरो नोंथां बे जि रोजायाव गोबां थाखा सल्लिस थाखा केस होननानै नायोब्लानो गोबां रां मोनो नोंथां, थि बेबायदि नोंथां आंनि बुंनांगौ आबादि सोमोन्दै बेनोसै नोंथा। नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा? नोंथाङाबो माबाफोर आबाद मावो नामा?
औ नोंथां आंबो जेरै सासे आबादारि आंबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जिउ खुङो आरो नोंथां। बेनिनि गेजेराव आं नोंथांनो फोरमायगोन फाथो आबादखौ बोरै मावनाय जायो नों
औ नोंथां।
फोरमायनो हागोनना नोंथां?
ओ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै गिबियावनो नोंथांखौ ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो कबि आबादखौ बोरै मावो बेखौ फोरमायनायनि थाखाय आसा खालाम आंबो इयुनाव गोजां बोथोरनि समाव कबि आबाद मावगोन होननानै बिदिब्ला आं आबाद मावनायखौ खोनासंदो नोंथां माथो आबादखौ बोरै मावनाय जायो।
आंथा
जोंहा जिखुनु आबाद मावा मानो जोंहा गिबियावनो हालेवग्रोनानै लानांगौ आरो नोंथां। जेरै गुबुन माइ माइ मा होनो गायनायाव हालेवनाय बेबायदिनो हालौवनांगौ आरो बेबायदिनो नोंथाङा मुलाम्फा खालामनोब्ला गोबां बिबांनि जि बिगासोनि मा खालामनांगोन हा थानांगोन आरो नों नोंथां बेबायदि आबाद मावनोब्ला गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि सायावसै नोंथाङा मा खालामनो ओ आङो जिखुनु बोरै गायो बेखौल' खिन्थाना होनोसै नोंथाङा जुदि जुदि हाया बुरजा बिबांनिब्ला आं नोंथांखौ खावलायगोन मा खालामनो ट्रेक्टरजों हालेवनो नोंथाङा गोबां सम बासायनो हागौ आरो नोंथां ट्रेक्टरजों हादौब्ला नोंङा नङाब्ला जोंहा मोसौ आरो नांगोलनि मददजों हालेवोब्ला जोंहा गोबां समनि खुरथि जायो आरो नोंथां बेनि उनाव नों नोंथाङा मोजाङै हालेवनानै लादो मोजाङै हालेवखांनायनि उनाव नोंथाङा मा ओ खालामदो ओ मा खालामदो नोंथां हालेवखांनायनि उनाव खनसे मै होबावदो आरो मै होनायनि गेजेरजों मा जायो ओ बै माखासे हाग्रा बंग्राफोर थायोमोन लेथ्रा बुस्थुफोर बेफोरो जमा जानानै बेफोर खौ साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो हाखौ मोजाङै गुरै गुरै गलै होजोबदो हाथरफोरखौबो देखावना होदो बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामनानै लादो आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो बेबायदिनो मोसौ बोरमा बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगौ जेवरा दुमनानै होनांगौ आरो जाहाथे मोसौ मैसोफ्रा हाबनो हाया नोंथांनि आबादाव आरो बिसोर थांनानै जाहोया बेनि उनावहाय नोंथाङा ओ नोंथाङा माबाना होदो आरो। मा होनो बै फाथोनि बेगरखौ फारि फारि फारि आखाइजों सार्लानानै होलांदों आरो नोंथां। बेबायदिनो आबादा रज'यो। जि दिन एबा नैजि दिननि गेजेरावनो फिसा फिसा फिसा फिसा जाबोयो आरो नोंथां बेनि उनाव जेब्ला फिसा फिसा जायो हबाथाय नोंथाङा एसे सारसो सारसो दै होनानै होनांगौ आरो जाहाथे आबादा मा होनो गोजौ जाबोयो बेबायदिनो आबादा एसे गोजौसिन महर लायोब्ला मा खालामनांगौ सम सम सम दैबो सोनानै होनांगौ आरो ओ दैनि आबाद मावोब्ला दैनि जोबोद गोनांथि जायो आरो बेनि उनाव दै होनायजों लोगोसे नोंथाङा सम सम गोबोरखिफोरखौ सारलानानै होनांगौ आरो नोंथां गोबोरखिनि हासार होब्लासो आबादा मोजां जायो आरो नङाब्ला मा गोबोरखि हासार होआब्ला मा खालामनांगौ माखासे हाथाय बाजाराव मोननाय पटास नाइट्रजेन बेफोरबायदिखौबो हरनांगौ आरो। हमब्ला आरो भिटामिनबो होनांगौ माखासे होनब्ला मा जायो दंफाङा गिदिर गिदिर जायो आरो गेरेमसा जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा फाथोआ जेब्ला फिसा फिसा जायो बेखौबो फाथोनि बिलाइखौ खानानै ओंख्रिबो जानाय जायो आरो नोंथां आं बियो जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि जानायखौनो बुंजागोन आरो नोंथां आ बेनि उनावहाय माब्लाबा माब्लाबा मा फाथो बिलाइखौबो एम्फौ एनलाफ्रा अरो आरो नोंथां आमब्ला जोंहा बेनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन ओह मुलि सारनानै होनांगोन आरो एम्फौ एनलाफोर थैनायनि जाहाथे नोंनि आबादा ओह मोजाङैनो मोजां सख्ल' मख्ल' देरबोयो आरो। ओह जेब्ला नोंथाङा बेबायदिनो थाम एबा ब्रै दाननि गेजेरावनो ओह बे आबादखौ हानो हागोन आरो। नोंथाङा खासिजों हा हानानै नोंथाङा लाबोदो जोंहा बै फाथो बिलाइ बे फाथो माबाखौ फाथसिन फाथोखौ हायोब्लानो जोंहा मा मोनो बै बिलाइखौ मा खालामोब्ला लाबोनानै जोंहा प्लास्टिक बफैनांगौ आरो सिलहायाव प्लास्टिक बनानै एसे फोरानफैनांगौ एसे फोरानफैनानै मा बै बिलाइफोरखौ रानहोनानै प्लास्टिकआवनि सायावनो गोग्लैहोनांगौ आरो नोंथां आ होमबा जोंहा मा बै बिलाइखौनो जोंहा नार्जि होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां जाय मोनसे जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि बे दोरोङारि ओंख्रिखौ जोंहा जिसिबांखि जोंनि बर'नि माखासे जेरै फुजा हाबा मिथिं दावथिं जायोब्ला जोंहा बै नार्जि ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां बेखौ नारजिनि बे फाथो बिफांनिफ्रायनो हानानै दिहुननाय जायो आरो नोंथां बै नार्जिनि नार्जि बिलाइखौ आरो नोंथां आबे बेबायदिनो आं नोंथांनो फोरमायबाय फाथो आबादखौ बोरै गायो आबेबायदिनोै नोंथाङा बायदिसिना दिरुं बायदि मोनो आरो बेनिफ्राय बेखौ आङो उनाव सम मोनब्ला फोरमायनोसै नोंथां दाना बे समावनो लाखिनोसै नामा नोंथां समावनो जानानै फैबाय